हेलौ नोंथां
औ
नोंथाङा दायो मा मावदों
आं नै ओरैनो जनानै दं आरो आरांगायाव
आदसा ओ ओंखाम जाबायना नोंथां
औ जाखांबाय
मा ओंख्रि जाखो नोंथां
दाउजों अनलाजोंसोमोन
गोथावानोथ
औ
थ नोंथाङा दायो बे समाव फ्रि नामा
औ आं फ्रि दं ओरैनो
औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन
आङो होनबा मोनसे आयदाखौ लानानै फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो होननानै औ बे आयदायानो जाबाय बर'फ्रा गोदोनिफ्राय दासिम गाव गावनि जिउ खुंबोनाया माबायदिमोन आरो बर'फ्रा गोदोनिफ्राय बोरै सोलिबोगासिनो दं नोंथाङा बर'फोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
बर'नि गुबै माने बर'नि गुबै मा होनो सोनारनाय जानाय लोंनायनि माबायानो जाहैदों गुबै जाहोनानो जाहैदों बर'आ गुबै सोनारनाङो। आबादानो बि बर'फो रनि गुबै जाहोन आरो बिसिनि माने बेनो देरसिन बोलो जाहैदों माने बिनो आबादानो बिनो जाहोयो नालाय।
औ।
बिदि आरोखि‌ आरो जों बर'नि सिङाव गोबां रोखोमनि बायदि बायदि जों खोथा मोनथिनो मोनो। जेरै जोंनो आबै-आबौ आबौवा खोन्थानाय मथे से जेन जोंनि जोंनि नेरसोनफोरबो दंमोन डिमापुराव जों बेयावहाय जोंनि बायनाय नेरसोन जों नुनो मोनो। ओ जोंनि जोंनि राजा रानिनि दाबो बेयावहाय मुरथिफोर जों नुनो मोनो आरोखि गोदोनि दावहारुफोरनि जोंनि बर' हारियाव गोबां बिदिनो दावहारुफोर दं आरोखि जेरै सिगोनार जोहोलाव, दैमालु जोहोलाव आरो। बिदि जोहोलावल नङा जोहोलावजोफोरबो नुनो मोनो जेरै बिरगोस्रि सिख्ला बेफोर बायदिनो जों गोबां नुनो मोनो आरोखि। आरो बिदिनो जोङो बर'नि माबा बेनो आरो बिदिनो बर'फोरा मुंदांखा बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो आरो बर'आ नर्थ इस्टनि नर्थ इस्टनि मादावनो देरसिन हारि आरोखि। बर' हारिया जों नुनो मोनो मोनथिनो मोनो। जोंनि गिदेर जोंनि गेदेर गोलावफोरनिफ्राय आरो बिदिनो गोबां बर'फोरा गावनि गाननाय-जोमनायनि थाखाय मुंदांखा जेरै दख'ना आर'ननाइ गामसा बेफोरबायदिनि थाखाय मुंदांखा। आरो इन्दि खुन्दुं। बर' बर' आइजो फोरा गोबां इन्दुं खुन्दुं दानानै दख'ना गानो। आरो बिदिनो गोबां जों नुनो मोनो आरोखि बेफोरबायदिनि थाखाय बर' हारिया देरसिन मुं देरसिन हारि आरो नर्थ इस्टनि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन हारि आरोखि
औ
जों गोबां बिदिनो मोननो हायो बर' हारिनि मादावहाय बर'फ्रा बर'फ्रा गोबां बिदिनो जोहोलावजोफोर जोंनि बे रायजो जानायफोरानो जाबाय बहुत सैनांनो सैनांनो गोनां जादों बर' हारिया जेन गोबां दावहाफोर नांनां गोनां जादों जेरै जों उनिसस' सनाव जों मोननो हायो जेन बर'फ्रा गोबां दावहा नांनो गोनां जादों गावनि हारिनि थाखाय गावनि माबा रायजो रायजो लानो थाखाय जेन जोङो मोनो जेन उननि फिरिया जेन खस्थ' मोना लाबानो जेन बिसोर रायजो खुंनायाव बेहाय गोहोम जायो आरो जेन बर' हारिया दावगायो बेफोरनि बागै जों मोननो हायो आरोखि आरो गोबां बिदिनो जों मोननो हायो गोबां बिदिनो जों मोननो हायो आरोखि बिदिनो गोबां बर' फ्रा सैनांनो गोनां जादों आरो गोबां जिउ मुंख्लंबो खामनो गोनां जादों जेरै बर'नि एन डि र एन डि एफ बि लिडार हिसाबै जों रन्जन दैमारिखौ मोननो हायो दायो बिथाङा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानो गोनां जादों जेन बिथाङा बुहुद सैनांनो गोनां जादों आरो बेयावनो जोंनि बर' हारिया गोबां मुंख्लं जानो गोनां जादों बिदिनो जों गेदेमाफोरनि बागै जों मोननो हायो आरो बर'नि बिदिनो आरो बिनि सिगां जों बिनि सिगाङावबो जों मोननो हायो बर'नि गिबि मन्थ्रि हिसाबै जों मोननो हायो रुपनाथ ब्रह्मखौ बर'नि गिबि मन्थ्रि आरोखि बिदिनो गोबां जों मोननो हायो बे बिथाङा गोबां जेन बर' हारियाव जेबा गोबां बिदिनो माव फुंलांदों हारि जौगानायनि बागै बिदिनो जों मोनना हायो आरोखि गोबां बिदिनो सैनांनो गोनां जादों बर' हारिया जों गोदो उनिसस' सनाव बिनि सिगाङाव जों सै जों हारसाफोरजों मुगैजानो गोनां जादों जेन दाउ अमा बहद दाउ अमा लेथ्रा लेथ्रि फियो होननानै जों हारसाफोरा मुगैयोमोन बर' हारिखौहाय जों गोलैस्रोना हारि मोन से उन्दै हारि होननानै जों बर' हारिया मुगिजायोमोन आरोखि दायो बिदिनो जों कालिचरननि समाव मोननो हायो बर' हारिया कालिचरना जेन माबोरै बर' हारिखौ सुस्रांनो लादों जेन कालिचरननि गोसोआव हाब्बाय बियो जेन हारसाफोरजों मुगिजानानै अबावबा हटेलफोराव हाबबा हटेलफोराव हाबबा जों जानो थाखाय लिंजाया अ हाफोरावसो जिरायनानै गोनां जायो होबाबो जेन जानाय थोरसि लथाफोरखौबो जों सुनांनो गोनां जायोमोन बिदि हटेलफोरावहाय एखदमबारे माने जोंना मानआनो गैया मान हारि मोनसे हारिनि मान हानि जानाय आरो ना बियो जों नुनो कालिचरन बिथांनि गोसोआव नांबा बिफोरखौ नुनानै बिथाङा बे समावनो बिथाङा बे समावनो लाइमोनफोरखौ लोगोआव लानानै जेन लाइमोनफोराबो बेखौ ना गारा लाबानो जेन बाथौ मोदाइ औ गाख्रुबला गाख्रुबलि खालामनानै बिथाङा जेन ब्रह्म धोरोमखौ फोसावदों आरो बिथाङा बिथांखौ जों होननो हायो ब्रह्म धोरोमनि फोसावगिरि होननानै आरो बर' बर' हारिनि गेजेराव बिथाङा बिथाङा बहुद बिदिनो बान्दारि होलांदों बर' हारिनि बागै बिथाङा गोबां स्कुल खुलिदों गोबां बिदिनो गोबां बर'फोरखौ जौगानायनि था-था-थासारियावहाय लांनो हादों आरो बिथाङा आंनिफ्राय नै बिसो आरो नों आंनि नों नों एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथां बुंलांनाय बायदि ओ आसामनि गिबिसिन आरो मा होनो गावबागाव जिउखौ दालांनो आरो खुंफुंनायाव गावबा गाव उदैखौ सुफुंनो थाखाय ओ बर' फोरनि माइ आबादानो गोनांसिनथार आरो गोदोनिफ्राय जोंनि आबौ आबौनिफ्रायनो ओ दासिमबो बे आबादखौ बर'फ्रा मावनानै जाबोयो आरो जाबोगासिनो दं ओ मानो होनोब्ला गाव गावनि उदै आरो जिउखौ खुंफुंलांनो थाखाय बर'फ्रा ओ माइखौनो गायनानै माइ आबाद खालामनानै गावनि न'खरखौ सोलिबोगासिनो दं आरो दावगाबोगासिनो दं बेनो ओ बर'फोरनि ओ मेन आबाद आरो बेजोंनो बर'फ्रा थांनानै दं होननो हायो जों माइ आबादनि थाखायनो जायखौ जों जानानै ओ थांनानै थायो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोनिफ्राय बर'फ्रा दासिमहालागै गोबां सैसोनानै फैगासिनो दं बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बायखोन्दा नेरसोना बर'फोरनिया दाबो ओ डिमाफुराव दङ जाय ओ जोबथा बर' फोरनि राजायानो जाहैबाय राजा इरागदावमोन
औ
औ आरो ओ बिदिनो बर'फ्रा सैसोनानै दासिमहालागै ओ सोलिबोगासिनो दं बेबायदिनो बर'फोरनि ओ ट्रेडिसनेल एबा मुंदांखा ओंख्रिफोराबो मोनसे जाय खौ बर'फ्रा जानानै मोजां मोनो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो ओ बर' फ्रा बे ओंख्रिफोरखौ जायो जाय ओंख्रिफोरखौ जों बर'नि ट्रेडिसनेल होननानै मिथियो बे ओंख्रिफोरानो जाहैबाय अनलाजों मेवाइ सबायजों दाउ आरो एम्फौजों मैथा बेफोरबायदिखौ जानानै ओ फैगासिनो दं आरो बेफोरनो बर'फोरनि ओ ट्रेडिसनेल ओंख्रि जायखौ बर'फोरा जायो आरो गुबुन माबाफोर बर'फोरनि दोरोङारि प्रग्रामफोर जाब्ला बेखौनो संनानै गुबुन हारिफोरनो दिन्थिफुंनानै गावखौ गोग्गानो हायो जाय बर'फोरनि ओ ट्रेडिसनेल ओंख्रि होननानै मिथिजायो थिग बेबायदिनो बर'फ्रा बर'फोरा बेफोरखौ जानानै मो मोजां मोनो आरो सोलिबोगासिनो दं आरो बेफोरनो जोंनि ओ ट्रेडिसनेल जाय बैसागुफोरखौ फालियो बर'फ्रा बे बैसागु फालिनाय यनायजोंनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्राय जोंनि बे जौ होननाया जौ गोरान जौ गिसि बेखौबो संबोगासिनो दं बेफोरबो बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल बिदै हिसाबै गनायजाब थाव आरो गनाय जाबाय जायखौ जौ गिसि जौ गोरान होननानै जों मिथियो आरो बेखौ दासिमबो जों सोलिनायखौ नुयो जायखौ बैसागु बोथोर एबा मागो दमासि बेफोराव बर'फ्रा मोनसे ट्रेडिसनेल महरै दासिमबो बाहायबोयो आरो बिदिनो बाहायगोन मानो होनोब्ला बेफोरनो बर'फोरनि ट्रेडिसनेलखा थिग बेबायदिनो बर'फोरा ओ थांना थानो थाखाय गोदोनिफ्राय दासिमबो आबाद मावना जायो आरो आबादनि जुगिदिनो जो गोबां दावगाबोबाय जाय मेन आबादानो जाबाय माइनि आबाद अब्लाबो गुबुन गुबुन आबाद मावो बेफोरबायदि बिदिनो आबाद मावनानै गाव गावनि जिउखौ दाबोबाय आरो दावगाबोबाय गोबां फरायनाय लिरनायावबो दावगाबाय आरो गोजौ गोजौ थाखोआव मोनहैबाय बर'फ्रा जेरैनो बिथाङा बुंदोंमोन गोदो गोग्लैसोनायमोन नाथाय बर'फोरा ओ कालिचरन ब्रह्मनि समाव बोखांजानानै गुबुन हारिजों मुगैया लाबानो दावगाबोबाय आरो गोबां बिथिङावनो गोजौ गोजौ थाखोआव फरायनाय लिरनायजों दावगानानै गोग्गोम गोरा जानानै फैनो हाबाय आरो बर'आनो जाबाय आसामनि ओ नोंथां बुंनाय बायदि देरसिन हारि आरो बेनो जाबाय गोदो इन्द' बरमननिफ्राय ओ सोमजिबोनाय बर' हारियाबो मोनसे
नोंगौ
औ थ' होमबा नोंथां जोंनिया रायलायनायनि समाबो ओ जाबायमोन थ होमबा जों बे समाव दोनथ'नायसै खोमा
औ नोंथां दोनथ'नोसै समाबो जाबायनालाय दे गोजोनथोंसै नोंथां औ औ